हेलौ नोंथां खोनादोंनाा औ खोनादोंना
औ आं खोनादों नोंलाय औ
दे बिदिब्ला
औ बेलासि समनि गोजोननाय नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां
अब्ला अब्ला जोङो अनला मैगंखौ मा माखौ अनला मैगं संनानै जायो आरो मा मा अनलाखौ नोंथाङा गोथाव मोनो सावरायना होनो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन
दे बिदिब्ला सावरायनि जों अनला होनोबाथ' बयबो मिथिखायो जोबोद गोथाव आरो जों अनला खुमा खुमाो होजायो होनोब्ला आं जिखिनि हायो बेखौसो फोरमायगोन हायिखौ नोंथाङा उनाव आंनो फोरमायना होदो आङो अनलाखौ जोबोद गोथाव मोनो मुला अनला आरो मैथ्रु बिबार अनला आरो खुन थाय अनला
औ
आरो मा होनो अनलाया गोबां रोखोमनि अनला जायो जों अनलाजों अनला जानोब्ला जोङो अन गुन्दै देनांगौ माइरंखौ आरो बे माइरंखौ अन गुन्दै बानायनानै जोङो
औ
ओंख्रियाव होनांगौ
औ
जों बेबायदि होननानै मिथियो जों आं संफेराखै दासिमबो थेवबो हिनजावफोरनि संनायफोरखौ खोनानानै नोंथांदों सावरायनाय जाबाय अनलायाव ना फि फिसा होबला जोबोद गोथावसिन जायो होनना जों खोनानो मोनो
औ
आरो मा मा अनलाखौ जायो होमबा जों गोदो गोदायथ' जों सेवालि बिबार आरो गाम्बारि बिबार होननायखौबो जायो होनना जों खोनानो मोनोमोन दा जों जायोना जाया बेखौ मिथिया गोदोनि दिनाव जायोमोननो। आरो दा जों गोबांथार अनलाखौनो हिनजावफोरा संना होयो माखौ माखौ संना होयो जों मिथिया थेवबो जों अनला होमबाथाय जों ओरैबायदि गोथाव मोनो अनला ओं ओंख्रि होनबा अनला ओंख्रियाव जों साखिनानै बुंबा बुंस'नो हाया आरो ना नोंथाङाबो अनलानि सि सोमोन्दै आंनो गुवारै बेखेवना हो होनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो
बुंनायाबो सैथो
अला मैगं होमबा जोंनि बर'नि थाखाय जोबोद मोजां गोथाव मैगं जोङो बे बेबायदिनो अनला होनबाथाय जोङो जोबोर मोजां मोनो सं
संनानै जानो बेबायदिनो संनोबो आङो जोबोद मोजां मोनो बेबायदिनो जोङो अनलाखौ
दस्रा दस्रा मैगंफोरखौ जोङो अनलाया जानो हायो बेयो बेबायदिनो
औ
माखौ मा खौ अनला होनोब्ला बेबायला आरो मेवआ अनला
बिबार अनला आरो मेवा अनला
आरो टमेट' अनला मुला अनला बेबायदिनो गोबां रोखोम मै जोङो अनलाफोर संना जानो हायो।
अनलाफोर संना जानो हायो जोङो बेबायदिनो अनला संना जायो होन
मैथ्रु बिबार अनला
जेरै मैथ्रु बिबार अनलाखौ जोङो मैथ्रु बिबारखौ दंफाङाव हाननानै
ओ साइनानै आरो दसे बेबायदिनो संख्रि होनानै एवख्रबनानै नै आरो बेबायदिनो जोङो माथा माइरंनि गुन्दै बेबायदिनो मा सोमनानै दैजों सोमनानै
सोमनानै दै जों सोमनानै आरो बेबायदिनो दसे दै सगर होनानै
याव नंङाबा ग्रेनदारआव जोंङो बेबायदिनो गुन्दै देनानै बेबायदिनो अनला संनो हायो। जेब्ला मैथ्रु बिबारखौ दसे एव
औ
उनावहाय आरो बेनि उनाव दै एसे होबाय बेबायदिनो दसे गोबाव एवख्र'बाय थाबाय एग्लिबाय थाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो दै होबाय दै होनानै बेबायदिनो
गोदौहोखांनायनि उनाव बिदिनो जोङो माइरं गुन्दैखौ होसनसिगोन आरो बेबायदिनो बेलेग बेलेग बेबायदिनो ना बेदर होनानै संनानै जायो। बेदर बेदर होयोबा जोङो बेदरखौ सेरखांनानै मोनजासे बेबायदिनो सेरनानै लासिगोन
औ औ आरो नाबाबो जोङो बेबायदि फ्राय खालामग्रोनांगौ ना होनानै बेबायदिनो सेरखांग्रोनानै उनाव अनलायाव होसनसिगोन औ बेबायदियैनो संनानै जानो हायो औ आरो मेवा अनला मेवा अनला
बिदिनो जोङो
एखेयैनो माथा माइरंखौनो जोङो बेबायदिनो थबसि आव नङाबा ग्रेन्डाराव बेबायदिनो गुन्दै देनानै लासिगोन आरो ओ बेबायदिनो मेवाखौ एवख्रुबग्रोसिगोन बेबायदिनो खारै होनानै गोबाव एवख्रोबग्रोसिगोन आरो बेबायदिनो दै होनानै गोदौ हो
होनानै गोदौ होनानै औ बेबायदिनो माइरं गुनदै होनानै संनानै जानाय जायो। औ आरो गोबां रोखोमनि अनला दंबावो आरो नोंथाङाबो मा मा अनला संनायखौ माबायदि मिथियो? फोरमायनो हागोन। आं नोंथांनियाव कुइसन बायदिसो सोंनो सानबाय। अन-अनला ओंख्रियाव खारै होयोबा होआब्ला जाजायोना अनला जायोना? जायोना जाया बेखौसो सोंनो सानबाय आं।
औ औ जोङो बेबायदिनो खारै गैयिनि बो अनला जानो हायो खारै खारै गैयिनि
हायो ने! बा जोङो थमेथ दं
अनला आरो सबाइ आलु
सबाइ आलु फोरखोबो बेबायदिनो अन होना सं ना जायो औ नाथाय बे बायदिनो बिबार अनला होयोबा जोङो खारै गैया
दा संनानै जाजानाय नङा।
थावानो नङा औ मानोबा खारै होआबा जुग्रा जागोन
नाय नङा खारि होनायखायसो जोङो रिमिनायै गोथावै बिबदिनो जाजानाय नङा आरो ओ